औ नोंथां खोना औ औ खोनादों नोंथां।
ओ खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां उम बिदिनो नोंथां मा खालामगासिनो दं?
आङो नै दानिसो ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायना दंथ'यो आरो ना।
औ औ औ
नोंथाङालाय?
आंबो दा ओरैनो बाहेराव जना दंथ'यो नोंथां। बिदिब्ला नोंथां नोंथांनि खबरा माबायदि?
दाथ' खबराथ' मोजांथ' नोंथांनालाय?
आंनाबो बिदिनो गेजेरावनो दंथ'यो दे नोंथां।
नोंथांमोननिथिं बोथोरफोरालाय माबायदि जागासिनो दं?
ओं जोंनियाव दा बोथोरा एसे गुसुआनो एसे बार दं आरो।
उम।
अ नोंसिनिखिलाय नोंथां?
जोंनावबो दानिसो अखा हादोंमोन। ओमफाय दा अखा हाखांनानै दा हादिया माने गुसोआनो जाना दं आरो जोंनियावबो।
दाथ' दैज्लां नालाय दसेनो अखा दसेनो सान्दुं।
औ बिदिब्ला औ औ जाखांबाय नोंथां। ओ जानानै अ बाहेराव अम बार बारनायखाय जिरायना दंथ'यो आङो।
अ।
औ नोंथाङालाय?
आंबो बिदिनो जाखांबाय आरोना। ओमफाय जाखांनानैनो जिरायना दं आरो। ओमफाय नोंथां नोंथांनि कल खालामनायनि गुबै जाहोना मामोन?
अ नोंथां ओ आङो दा माने नोंथांजों आबादनि सायाव एसे सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां ओ आं एसे फोरमायग्रोनोसै नामा?
औ जागोन।
औ ओम। आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि आबाद मावो आरो नोंथां।
ओं।
औ बिदिनो जोंनियाव बांसिन दाथ' दैज्लां नालाय जोंनि मेन आबादानो जाबाय दा ओ माइ गायनाय आरो नोंथां।
औ।
औ, ओ बे माइ गायनाया माइ गायनायखौ जों दैज्लांनिफ्राय जागायो आरो दैज्लां बैसाग जोब बनायनि उनाव आ आसार जो आसार मास जोबखांनायनि उनाव जोङो बे माइनि थाखाय माइ गायनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो माइखौथ' जोङो गोबां आदब खायदाजों गायनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
आं बेनि बागै एसे फोरमायना होनो सानदों आरो नोंथां।
औ दे जागोन नोंथां।
औ अम माइखौथ' माइखौ गायनाय माइ फिथाइ मोनसे जानो थाखाय जोङो माइखौ सिगाङावनो जोङो ओ माइनि मोजां जोलै नागेरनानै जोङो बिखौ सोमग्रोनाय जायो आरो नोंथां। ओ फख्रियावबा सोर बा द दैफोराव सोमना दोननाय जायो आरो बस्थायाव सोनानै। उम बेनिफ्राय बेखौ साननै सानथामसो सोमना दोनखांनायनि उनाव ओ बियो बिखौ बोखांनानै बिखौ गाजा बेरहोनो थाखाय दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ, बेनि उनाव गाजा बेरो गाजा बेरहोनो थाखाय बेखौ मोनसे खनाना जायगायाव लखबनानै बस्थानिफ्राय बहननानै लखबनानै बे बेखौ थास' बिलाइ बा थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो बे बे माइ आबादखौ मावनो थाखाय आरो बेनि ओमफाय बे खो - बे माइखौ गाजा बेरनाय माइखौ फोनो थाखाय जोङो दुब्लि फोथाराव हाखौ मोजाङै फोमोननानै लाग्रोनांगौ जायो आरो जों बेखौ टेक्टरजों एवनानै दानि जुगावथ' टेक्टरजोंनो बयबो एवजोबो नालाय नोंथां टेक्टरजों एवनानै बेखौ खेबनै खेबथामसो मोजाङै एवखांनायनि उनाव बे हाया मोनबाथाय बे हायाव मै होनानै बे हाखौ मोजां खालामखांनायनि उनाव बेयाव जोङो बे गाजा बेरनाय माइखौ फोनानै होनाय जायो आरो नोंथां बे फोखांनायनि उनाव बियो बिखौ साननैसो दाउ बायदिसिना जानायनिफ्राय जोङो रैखा खालामनांगौ आरो बे माइ फिथाइखौ बेनि उनाव जेब्ला बियो गाजा खिलियो खिलिनानै बियो खोथिया जायो आरो नोंथां बे खोथियाखौ बे खोथियाखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय देरहोनो थाखाय जोङो हासारबो होनाय जायो होमबाना जोंनि खोथिया साबसिन जायो आरो बेखौ हासार बियो हासार होखांनानै बिदिनो साननैसो थाखांनायनि उनाव नैजि नैजि दिनसोनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ फुनाय जायो बे खोथियाखौ फुनानै जोङो आरो ओ दुब्लिखौ गुबुन दाबसे जायगायाव गुबुन दाबसे दुब्लियाव गायनो था‌ खाय जोङो बेखौ हालेौवनानै लायो हालेवनानै लाना गोबां हालेवनानै जों मोनजासिम हालेवनांगौ जायो आरो गोबां खेब हालौव खांनायनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ फुनानै जोङो गोदानै आरो गाय फिननानै होनाय जायो आरो बे हालौनाय दुब्लियाव बेनिफ्राय बेनिफ्राय बेखौ गायखांनायनि उनाव अ आलि आलिफोरबो खोनांगौ जायो आरो बेयाव आलि खोखांनानै आरो माइ गायनायाव जोंनोथ' दैखौ नांथार जायो नालाय नोंथां बे दैफोर खौ मोजाङै जोथोन नायनानै जोङो माइखौ गायनाय जायो बेनि उनाव माइआ जेब्ला गायखाङोब्ला एसे एसे देरबाथाय ओ बेयाव जोङो हासार होनाय जायो सार आरो हाग्राफोर जानाय खौ जोङो जोथोनै फुनांगौ जायो आरो नोंथां बेनि उनाव बियो गोबां समनि उनाव बेयाव आरो जाहाथे माइआ साबसिन जायो बेनि थाखाय थाखाय जों हासार होबावनाय जायो बेनि उनाव हासार होखांनायनि उनाव साननैसो थानानै गोबाव सम लायो आरो माइ आबादा जानो थाखाय बेनि उनाव जेब्ला बियो मोनो फार्स्टआव बियो ओ फिथाइ थायो गोबां दिननि उनाव फिथाइ थायखांनो बिबार बाखांनाय नि उनाव फिथाइ थायो फिथाइ थायखांनानै जेब्ला साननैसो थाबावनानै आरो बियो मोनो अब्ला जों बे माइखौ हानानै जों बे माइखौ हानानै ओ मेसिनजों बा टे थरजों हा मारान होनानै बखौ जोङो ल ला लाबोनानै बे माइ फिथाइखौ बे माइ फिथाइखौ जोङो न'आव दुलि बा बाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो गोबाव सम आ- बोसोरनि थाखाय जों जानो थाखाय बेखौ थिनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव बेखौ जेब्ला जोङो। जानो गोसो जेब्ला जोङो जानो गोनां बे टाइमाव जोङो बेखौ फोराननानै बेखौ फोराननानै जोङो मिलफोराव सौनो लांखाङो। लांनानै जेब्ला जों माइरं जायो अब्ला बे माइरंखौ जों जानाय जायो। बिदिनो माइ आबादखौ बिदिनो मावनाय जायो आरो नोंथां दा दैज्लां नालाय जोंनियाव बेयाव अ फाथो आबादबो मावनाय जायो। मैथा आबादबो मावनाय जायो खांख्रिखलाबो मावनाय जायो लेस्रा स्रा ओ- लेस्रा फि भिन्दि बेफोरखौ बांसिन मावनाय जायो आरो जोंनि बे ओनसोलावहाय।
औ नोंथाङा आंनो जोबोद गुवारैनो खोन्थानानै होबाय। माइ आबाद मावनायखौ बा आबाद मावनायनि बागै। दा आंबो बुंनो सानदों माने आबाद मावनायनि फारागथि जों गोदो नुनो मोनोमोन जोंहा मोसौ बायदिजों हालेवोमोन दा जोंहा सों फिाया जौगानायनि गेजेरजों जोंहा ट्रेक्टर बायदि ओंखारबाय। ओमफाय जोङो मा आबादखौ गुबुन गुबुन फालांगियावबो बाहायो। जोंना आबादाथ' गोबां रोखोमनि थायो जेरैै रबर रबर बिफां थायोना बेखौबो आबाद खालामनाय जायो आरो नारेंखल बिफां बेफोरनि बिगुर बा लगरजों जों माबा माबि बुस्थु बानायनो हायो। बैफोरखौ जोङो मा इन्डास्ट्रिफोराव हरनो हायो आरोना बैफोरजों जोंहा मा रां खामायनो हायो आरो गोदोथ' जोङो सानो मोन आबाद मावनाया थांनानै थानायनि थाखायल' नाथाय आबाद मावनाया मा जोंखौ रां खामायनायावबो हेफाजाब होयो आरो। औ ओमफ्राय जों बुंनो थाङो बुंनो हायो आरो जोंहाथ' ओ मा होनगोन न' न'आवबो जोंहा मैगंफोरनि आबाद थायो। सम बोथोरावनो जोंहा गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायो, दा जोंहा बयनिबो न'आव नुखागोन जोङो बारि खनायाव एसेबाबो जोंहा मा गायनानै दोननाय बिदि मैगंफोर गायनाय जोङो नुखायो नङा होमब्ला जोंहा बेफोरदि गायनानै लायोब्ला मा जायो? जोंहा ओ मा होनगोन मैगं दिनै मा जागोन? बा गाबोन मा जागोन? बा समफोर मा जागोन? बैफोरनि जोंहा जेबो सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि जानाय नङा आरो जोंहा। न'आवनो थाखायोब्ला जोंहा बे बेखौनो मा होनगोन? ओ सिन्था लाया लासे बेखौनो खानानै जानो हागोन। आरो नङाब्ला जोंहा मा? ओ बायजोआव बाहायोब्ला जोंहा मा? ओ फैसायाबो थाङो नङा होमबा? बायबाय थायोब्ला राङाबो थांबाय थागोन। बिनिखायनो बे फोराव जोंहा मा आबादा जोबोद बेफोरबायदि जोंखौ दा ओ हेल्प खालामो आरो जेनेबा थांनानै थानायावबो बा जोंनि सानफ्रोमबोनि जानायावबो मैगं थाइगं बेफोरो जोबोद ओ हेल्प खालामो आरोबाव जोंहा मा? रां खामायनाय
औ।
माने औ रां रांनि बेलायावबो बेफार फालांगियावबो जोंहा मा होनगोन आबादखौ आबादा जोंखौ मदद खालामो आरो। बेफोरनो आरो आबादनि बागै आं बेखौनो बुंबाय आरो नोंथां।
औ
नोंथाङाथ' आंनो जोबोद गुवारैनो बेखेवनानै होबाय दा जोंहा समाबो जानानै फैखाबाय नोंथांनि फ्राय आङो जोबोद जेनेबा माइ गायनायनि बागै जोबोद गुावारैनो आङो मोजाङै मिथिनानै मोनबाय मानोना आङो थ' एसेबां माइ गायनायनि बागै एसेबां मिथियामोन नोंथाङा गुवारैनो बेखेवनानै होबाय आं बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां आंबो नोंनिफ्राय ओ माबायदि रांखावरि खामायनो हायो बेखौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनदों नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि थाखाय बेयावनो औ औ दे गोजोन्थों।